हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों। अ नोंथां आंथ' ओरैनो दङ।
ओ नोंथांजों आं रांखावरि आरजिनायनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो नागिरदों नोंथां
औ औ औ औ नोंथां हागोन हागोन।
बिदिबा नोंथाङा रांखावरि आरजिनायनि सायाव फंङैसो बुंदो। नोंनि गोसो बायदियै।
रांखावरि आरजिनाय होनोब्रा ओ रांखावनिया रांखावरियानो जादों ओ जोंनि माने ओ जिउआवहाय ओ सुंथानायनि मोन से राहालामा। रांखावरि गैयाब्ला जोङो जिउआवहाय ओ जेबो जिनिस गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय हान्थामेला बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ लुबैनायफोरखौ जोङो मोननो हाया जायनि जाहोनाव ओ बेनि थाखायनो रां खावरिखौ जोंनो ओ नांथारगौ रांखावरिया नानै होनोब्ला गोदो गोदायनि ओ आर्जिनायखौ होनोब्ला जोङो। दाव अमा बोरमा हांसो फिसिनानै ओ जेरै दाव अमा बोरमा मोसौ मोसौ हांसो मैसो बेफोरखौ फिसिनानै जोङो, आरो माइ आबाद मावनानै बेसर आबाद मावनानै सबाय आबाद मावनानै आरो मैगं थाइगं आबाद मावनानै, जोङो बेफोरखौ मोजां आबाद ओंखारहोनानै
औ
जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननानै जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनानै लानो हायोमोन। आरो औ आरो गोबां रोखोमनि जेरै मैगं थाइगं जेरै दिंखिया खिफि बेन्लें औ आरो लाव बायदि बायदि जोगोनार बेफोरबायदिफोरखौ हाग्रा बंग्रा नागिरनानै, जोङो हाथाइ बाजार फोरावहाय फाननानै जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोमोन। आरो लोगोसे ओ गोबां रोखोमनि ओ जेरै ओ बेफार फालांगि मावनानै जोङो ओ रांखावरिखौ आरजिनो हायोमोन आरो जोङो नाहा मैया थांनानै जेरै ना गुरनाय साम खांख्राय हमनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो फाननानै गावनि। रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोमोन आरो बेफोर गासैबो गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय सोलायनायखौ जोङो गोबां नुनो हमदों। दानि रांखावरि आरजि रिनायनि आरजिनायखौ जोङो गोबां बेलेग बेलेग रोखोमै नुनो हमदों जेरै ओ दखान गला बायदि बायदि होनाय। आरो बिजनेस मावनाय खायसे बिजनेस होनोब्ला जोङो मोनफा रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बेलेग जायगाथिं एबा बेलेग हादरफ्रावहाय बेलेग काउन्ट्रिफ्रावहाय गोजान गोजानसिम थाइ हरनायफोरखौ बुजियो आरो बिजनेस होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे रोखोमनि फार्म बाहायनाय जेरै बयलारनि फार्मारिं फार्मिं आरो बोरमानि फार्मा। फाराम दाउनि फाराम बाय दियो मोसौनि फार्म। बायदि बायदिफोरखौ, जोङो गोबां बुरजा बुरजा फार्म बानायनानै जोङो गोबां गोजौ थाखोनि ओ रांखावरिखौ आरजिनो हायो। आरो दानि मुगाफ्रा गोबां बेलेग बेलेग आयदायै रांखावरिफोरखौ आरजिनो हमदों। जेरै जायनि रांखावरिफ्रा गोबां गोबां मोननो हादों। जायफोरा ज जेरै ओ फोरोंगिरि जानानै आरो ओ मोजां थाखोनि सोलोंथाइ लानानै फोरोंगिरि जानानै आरो ओ साख्रि-बाख्रि मावनानै ओ जेरै डिफेन्स साख्रि ओ बायदि बायदिफोरखौ मावनानै जोङो गोबां रोखोमनि गभारनमेन्ट जब बायदि बायदिफोरखौ मावनानै जोङो ओ गोबां रोखोमनि रांखावरि आरजिनो हायो। आरो ओ लोगोसे-लोगोसे जोङो ओ-ओ गारि गुरा आ सालायनाय मानाय आ टट', अट' बायदि बायदि ओ बास बास बेफोरबायदिखौ सलायनानैबो जोङो ओ गोबां रोखोमनि रांखावरि आरजिनो हायो आरो ओ गोबां बेलेग-बेलेग आयदाय रांखावरि आरजिनो हाबावो जेरै ओ गावनि रोंगौथि थिखौ देखायनानै ओ रांखावरि आरजिनाय जेरै ओ फुटबल गेलेनाय, क्रिकेटआव गेलेनाय आ आरो मोसानाय, मेथाइ खननाय ओ, दामनाय-देनाय बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो ओ गाव-गावनि रोंगौथिखौ जोङो ओ गोजौ थाखोसिम दैथायहरनानै गोजौ थाखोनिफ्राय ओ गोबां रां खावरि आरजिनो हायो। बेफोर खौ जोङो ओ दानि ओ गोदान मुगानि रांखावरि आरजिनाय होननानै जोङो रोखा-रोखायै सिनायथि मोनो। आरो ओ गोबां ओ बेलेग-बेलेग आयदा दंबावो जायनि आयदाफ्रा जादों ओ फिलिम, फिलिम, मडेलिं बानायनाय, फिलिम बानायनाय, मेथाइ खननाय, इदिटिं बानायनाय आरो इदिटिं बानायनाय आरो गोबां रोखोमनि‌ ओ बेलेग-बेलेग आयदा बानायनाय ओ जेराव ओ फेसबुकनि गेजेरजों जोङो गोबां रांखावरिफोरखौ ओ आरजिनो हायो। ओ जायनि ओ मोनसे मोनसे ओ से मिनिट नै मिनिटनि गेजेरनि भिडिअ'नि गेजेरावनो जोङो गोबां ओ रां, डलार बायदिफोरखौ जों खामायनो हायो आरो इउटुब ओ इउटुब चेनेल बायदि-बायदि बानायनानै जोङो रांखावरिफोरखौ ओ गोबां गोबाङाव जोङो आरजिनो हायो आरो ओ मोननैसो ओ गिदिर गिदिर ओ दंबावो बेफोर जादों जायनि ओ गिदिर-गिदिर आ गारि, बास द्राइभारफोर ओ बास गारि बाहायनानै जि सि पि बाहायनानै बेफोरबायदि कन्ट्रेक्टारफोर मावउनानै थिखादारफोर मावनानै जोङो ओ गोबां बिबांनि ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो बेफोर जादों ओ दानि गोदान मुगानि ओ रांखावरि आरजिनायनि ओ आदब खायदाफोर आरो नोंथाङा ओ बेफोरनि बागै ओ दानि माबायदि रांखावरि आरजिनायफ्रा ओ बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ हागोन नोंथां गोदोनि आरो दानि जुगावहाय रांखावरि आरजिनाय गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ
गोदोनि समावहाय जाबाय गोबां खस्थ' मावनायनि गेजेरजोंसो रांखावरिखौहाय गोरलैयै आरजिनो हायोमोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय माख-माखासे एसेल' समनि गेजेरावनो गो-गोबां रां आर जिनो हायो गोदोनि जुगावहाय गोबाव समनि गेजेरजोंसो गोबां रां आरजि हानायनि आरजिनो हानायनि जाहोनानो जाबाय
औ ओम
समावहाय दानि जुगनि जौगालु मुगानि बायदि माखासे गिदिर गिदिर दारिमिनफोर गैयामोन
औ औ
जोहै गोदोनि समावहाय माखासे आखाइजोंनो बानायनांगौनि गोनां जायोमोन जायनि जाउनावहाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ दिहुननो थाखाय गोबाव समनि गोनांथि जायोमोन आरो बांसिनानो गोदोनि समाव रां आरजिनाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव बां सिन मानसियानो जिब जुनार फिनानै रां आरजिबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै- बिदिन्थि महरै दाउ, अमा, बोरमा हांसो, मोसौ, मै सो बायदिफोरखौ फिनानैसो गोदोनि समावहाय रां आरजियोमोन आरो आरो खम समनि गेजेरावनो गोदोनि समावहाय माने गोबां रां खौ आरजिनो हायामोन मानो होनोब्ला न'आव फिसिजानाय जुनातफोरा देरोब्लासो जों बैखौ फाननानै रांखौ आरजिनो हायोमोन। आरो दाउ, अमा, बोरमा फिसिनायनि अनगायैबो गोदोनि समावहाय आबाद मावनानै जेरै- बेसर, माइ जुखाम, मथर बायदिफोरखौ फोनानै बैफोरखौहाय बाजारफोराव फाननानै रांखौ गोदोनि समाव आरजिनाय जायोमोन।
औ औ औ।
गोदोनि समावहाय गोबां रांखौ मोननो हायामोन नाथाय आथिखाल जौगालु मुगायावहाय सुबुं माहारिया गोबां रोखोमै गोबां रां आरजिनो हमबाय मोनसे दसे समनि गेजेरावनो जेरै बिदिन्थि बायदियैहाय माखासे गिदिर गिदिर दारिमिन। फोर खुलिनानै बैफोरनि सिङावहाय सानसेनि गेजेरावनो मानसिनो नांनाय मुवा बेसादफोरखौहाय खम समावनो गोबां बिबांनि दिहुननानै बैफोरखौहाय हाथाय बाजार गलाफोराव फाननानै सानसेनि गेजेरावनो गोबां लाख लाख रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ औ औ औ औ औ।
बांस सिन दारिमिनाव दिहुन जानाय मुवा बेसादखौ बाहायामोन गोदोनि समावहाय नाथाय जों दायो बिदिन्थि बायदि बुंनो थाङोबा जेरै मानसिया गाननाय गस्ला लंपेन्ट आरो मानसिनो सानफ्रामबो जिउ खुंनायाव नांनाय जेरै आइजें आइला बायदिफोरखौहाय दारिमिनाव दिहुननाय जायो बैफोरखौहाय आथिखाल मुगानि मानसिफ्रा गासिबो सानसेनि गेजेरावनो गोबां रां होनानैब्लाबो बायनानै बायनाय जायो। जायनि जाहोनावहाय खम समनि गेजेरावनो दारिमिनफोरा गोबां रांखौहाय आरजिनो हायो आरो बेफोरनि अनगायैबो मानसिया मानसिया आथिखाल मुगायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गावखौ दिन्थि थिनानै गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै बबेबा दाबसे जायगायाव थांनानै बै जायगानि सोमोन्दै माखासे खारि एबा सावगारि सेबखांनानै बैफोरखौहाय ससियेल मेडियाआव हगारनानै मानसिफोरनो दिन्थिनानै बैफोरनिफ्राय खम समनि गेजेरावनो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो माखासे जेरै सावथुन मुलुगावबो जों मानस मानसिया गावनि रोंगौथिखौ दिहुननानै गोबां रां खौ जों सानसे एबा साननैनि गेजेरावनो आरजिनायखौ नुनो मोनदों मानसिया गावनि रोंगौथि माखासे आखल आखु समायना रमायना आखल आखु आरो माखासे गावनि गारांजोंनो मोजां एबा गोदै मेथाइ रोजाबनानैबो सानसेनि गेजेरावनो गोबां हाजार हाजार रां आरजिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो आबाद मावनायनि सायावबो आथिखाल मुगायाव गोबां जौगासारबोबाय मानो होनोबा आथिखाल मुग मुगायावहाय गोदोनि बायदि गोबाव सम नांलिया माखासे आबादफोरखौ दिहुननो थाखाय आथिखाल मुगायाव हाय सुबुं माहारिया रासायनारि हासार बाहायनानै माखासे खम समनि गेजेरावनो आबाद फोथारावहाय बैफोर रासायनारि हासारखौ बाहायनानै आबादफोरखौहाय थाबै जौगाहोनानै दिहुननानै बैफोरखौहाय हाथाय बाजार गला बायदिफोराव गोबां बेसेनाव फाननानै जों रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो मानसि हारियाहाय माखासे सोलोंथाइया जौगाखांनायनि जाहोनावहाय
औ औ।
माखासे सुबुंफोराहाय गाव गावनि नाजानायनि गेजेरजोंहाय सरखारि जबफोरखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनदों बैफोर सरखारि जबफोराहाय दानफायावनो गोबां रां मोननाय जायो। माखासे सुबुंफोरा एबा फरायसाफोरा मोजाङै फरायनानै आथिखाल मुगायावहाय गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै बैफोरबायदि खालामनानैबो आथिखाल मुगायाव रांखौ आरजिनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो माखासे